हेलौ
हेल'
औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ गोजोन फुंबिलि नोंथां
गोजोन फुंबिलि नोंथांसिमबो गोजोन फुंबिलि
मा खालामगासिनो नोंथाङा दा
नै दाथ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ होमबा नोंथां जोङो बर'फोरनि फोरबोनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां। बैसागो फोरबोनि बैसागो फोरबोनि सायावनो
औ औ
अ दा बैसागो फोरबो होनोब्लाथ' जोङो ओ जोंनि बर'फोराबा बयबो रंजाखांनाय जायो सोदोबखौ खोनाब्लानो बा बोथोरा सफैयो ब्लानो दाउखौनि जेब्ला बोथोरा सफैसे सफै जायो अब्लानो जोङो मा खोनायो दाउ खौवौनि गाबनाय देंखोखौ खोनायो अब्लानो जोंनि गोसोआबो माने मा बैसागु बैसागु मोनो आरो बे बैसागु बोथोरा ओ जोंनि बर'फोरजों बा बर' हारिनि सुबुंजों माने गोथौ सोमोन्दो गोनां मोनसे फोर्बो जायखौ जोङो आम गोदो-गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो आरो जोङो ओ बेखौ फालि लिलांबायबो थागोन आरो जोङो थिग बेबायदिनो जोङो बैसागोखौ जों गुबुन गुबुन ओ मुं होनानै जोङो बोह फालियो बेखौ सानफोरखौ जोङो बेबायदिनो सप्ता मोनसे सिमहाला गै फालियो जेरै जोङो नुनो मोनो गिबि बैसागो ओ जागायजेननायखौ जोङो ओ मोसौ बैसागो होननानै जायखौ बुङो एबा संक्रान्ति होननानैबो जोङो मिथिनानै मोनो ओ बेयो बै सानखौ जोङो उ बै सानखालि जोङो मोसौखौ मान होनानै बा फुजिनानै जों ङो फालिनाय जायो। गिबियावनो जोङो फुंबिलियावनो मोसौफोरखौ ओ हालदै आरो थाव ओ गुबैजों हांगारजों गलायनानै जोङो बे मोसौनो फोननानै होयो फोनखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो बिबार मालाबो गानहोयो गानहोनानै जों ओ फख्रि एबा बिलो दैसाफोराव जोङो थुखैनो थाखाय लानानै थाङो। बा थुखैखा थुखै खांनानै जोङो बिनि उनावहाय बि मोसौखौ बै सानखालि जोङो उदांयैनो हगारनानै दोनबोयो आरो बेखालि जोङो बेखौ दोन्दाल होनानै फैया बिनिफ्राय उनाव ओह बे थुखैखांना फैनानै ओ बेयाव लाव फान न्थाव हानानै लांफानाय बेखौ जायखौ आग्लायनाय बे एसे लाबोफिननानै बे गलि न'आवनो थेबनानै दोनफैयो आरो बेफोरखौ बेनि उनावहाय मोनाबिलियाव उम जोंहा बै गलियाव खानाय दुरुंफोरखौबो जोङो गोदान सोलायजोबनानै होयो आ रो बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागोखौ फालियो। बै सानखालिनो जोंनाव आरोबाव मोन से ओ फोथायनाय दङदिबा ओ जानाय हाबाफारि जायो। लायो जोङो जायखौ गोखा-गोखै जानाय होननानै बुङो। बै गोखा-गोखैखौ ओ जोङो हाग्राफोरनिफ्राय हाजो हालानिफ्राय जोङो नायगेरनानै लायो बायदिसिना रोखोमनि जेरै ओह खुंखा लाफा सायख' दिंखिया खिपि बेन्दों थाराय बेनि उनावहाय जोङो नुनो मोनो माखासे ओह लाव बिजौ जोगोन नार बिजौ बेफोरबायदि माने मोनफ्रोमबो जाजानाय ओह जाय जाय ओ हम मुवा बिफां एबा मैगं लाइफांफोरा जाजायो बैफोरखौ जोङो एसे एसे बयखौबो होजोबो आरो होनानै जोङो ओह गोखा गोखै खाजि एवनानै जोङो जायो बे जानायनि निजाहोना जाबाय एबा जोङो फोथायनाय जाहोना जाबाय बै गोखा गोखैखौ जोङो जायोब्ला माने जोंनि बे बेराम आजारा खारो होननानै बेखौ मोनसे फोथायनाय दङ आरो लोगोसे माने गोजाम बोसोरखौ जोङो बिदाय होनाय होननानै ब बुङो आरो बे जानायनि गेजेरजों बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागो जोबनानै थाङो। होमबा नों नोंथाङा से बैसागुनिफ्राय माबायदि फालिनाय जायो नोंसिनियाव? बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? से बैसागोनिफ्राय बा एबा मानसि बैसागुनिफ्राय?
हागोन नोंथां हागोन। जिहेथु मोसौ बैसागु होनोबा जोंना माने बुंनो थाङोबा बहुद नोंथाङा जेरै बुंलांदों माने गोबाव समनिफ्रायनो माने बा मोनसे मोनसे माने ओरैबायदि फिजिकेल एट्स दं आरो जोंहा माने जोंनि बर' सुबुं बा गामियारि ओनसोलावहाय जिहेतु जेब्ला मोसौ बैसागुआ गाबोन बायदियाव जागोनब्ला जोंनिया सानसे सिगां ओरैबायदि माने जिहेथु फुं खोमसि खोमसियावनो सिखारनानैहाय जोंनियाव माने रायदों लायो जों ज' ज'नो जायखौ जोङो मोसौ थुखैनायाव नांगौ। रायदों दंफांखौ जोंनिया बारा मोननो थाङा? बेखायनो माने जोङो जायनो हायो फार्स्ट फार्स्ट थांनानैहाय माने जेराव एसे थाब मोनो बा जेराव एसे खथियाव मोनो बेबायदि रायदोंखौहाय जोङो जमा जमा थांनानै लायनाय जायो आरो फुङाव जोङो रायदोंंखौ लायो। रायदों लायनायनि उनाव जोङो थाङो हाजोआव खनसे थाङो जोङो हाजोआव थांनानै जोङो सोरबाया रायदों मोनैया हाजोआवबो रायदों दानसिगोन। बा सोरबाया जायखौ होनो मा होनो बेखौ हाग्रानि हालदै बिबार
औ।
नोंथां मोनिया मोनगोन ना मोना जानो बेखौ? हालदै बिबारखौ जे जिहेतु बे औ बैस बैसागु बोथोरावहाय जोंना बे हालदै बिबाराारो जे माने बेखौ जोङो हाजोआव नागिर नागिरनानै बुथुमनानै लानानै फैयो। आरो लामाफ्रावनो सोरनि बाजार सोर सोरनिबा सोरनिबा बारियावहाय माने मोखोना जायनाव गैया मोखोना दंफां बिसोरो सोरबा सोरबा लामा फावनो दानानै लाबोसिगोन बा दा माने बे समावथ' जोंना थाइजौ फिथाइयाबो एसे फिसा फिसा एसे देरहाङो नङा होमबा? मोसौ थुखैनाय समावहाय जोंनिया बे थाइजौ फिथाइखौ जोङो जमा खालामो थाइजौ फिथाइ सिरिनायखौहाय आरो बिनि उनाव जोङो बाजारावहाय जोंना थाइखा मोनोनि समावहाय जोङो थायखाखौ बायनानै लाबोसिगोन
आरो माखासे जोंना बेयाव थाबावबाय मा होनो बेखौ फान्थाव फान्थावखौबो जों हायो माने बिदिनो हाजोआव थांनाय समावनो जोङो औवा एसे औवा गोरलैखौ दानानै लाबोखायो जेखौ जोङो थेवल बानायगोन थेंवल बानायनानै जोङो बेखौहाय मोनाबिलि समावहाय जोङो जि जि बुस्थु जोङो लाव फान्थाव थाइजौ मै मा होनो बेखौ हालदै बिबार बेफोरबायदिखौ जोङो थखयखा हानानैहाय माला सुनानै दोनो आरो जोंना न'आ गंबेसे दङ मोसौआ माबेसे दङ बेखौ हिसाब खालामनानै जोङो माने मालाखौ हरावनो रेडि खालामनानै दोननाय जायो आरो जिथु नोंथाङा बुंदों बे माने हांगारजों हालदै बा जों हांगारखौबो जों हरावनो सारायफोरनिफ्राय हख'नानैहाय माने दोननानै लाखानाय जायो आरो फुङावहाय बिदिनो जोङो थाव गोथांजों गलायनानै जोङो मा होनो बेखौ औवा एसे फिसा फिसा सेरे सेरेखौ दाननानैहाय जोङो हासुं बादि मोनथाम खाजोबनानैहाय माने बेयाव जोङो एसे डिजाइन बादि बानायनाय जायो आरो जिहेथु बेखौ होनो ओइदिना खननानै जोङो मोसौखौहाय माने फुङावनो सिखारनानै खमसे खमसे सिखारनानै जोङो उन्दै उन्दै समावथ' जोङो जेराव जोङो दै बोहैनाय दङ जेरै जोंना हर खाथि दङ दै मोनसे बोहैनाय आरो मोनसे जाम्फै फिसा दंबावो जोंना दुब्लि गेजेरावहाय जों माने बेफोरावहाय जमा जमानो
बैनि न'खरनै न'खरथाम मिलायलायनानै मोसौखौ ज' हगारलायनानै माने जयैनो होलांनानै लाव जा फान्थाव जा होनै होनै बे माबाजोंहाय रायदों मोखोनाजों बुज्राव बुज्राव बे लाव फान्थावफोरखौ जोङो खेरखायाव लानानै बा दाबोरफ्राव लानानैहाय सारै सारै होनानै लांनाय जायो आरो सारै सारै बिदिनो होनानै लांनानैहाय जोङो थुखैहैबाय दैयावहाय थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो जोंबो बे दैयावनो दुगैनानै फैखायो आरो फुङावनो बे समावहाय जों फुङावनो बिदि बिदिनो दुगैनानै फैनानैहाय न'आव फैनानै जिहेथु नोंथाङा जे बुंदों दुरुं माने गोदान होयो होननानैहाय जों दुरुंफोरखौबो बायनानै दोनथैखानाय जोङो दोनफै खायो सानसे सिगांनो बिदिनो जोङो न'आव फैनानैहाय दुरुं गोजाम बेफोरखौ जोङो हास'नानै गोदान दुरुं खानानै जिहेथु जों माला बानायनानै दोननाय बेखौ जोङो न' न'आव मोनफा मोनफा मोखोना मोनसे मोखोना दंफां मोनसे रायदां दंफां मोनसे ओमफ्राय माला मोनसे बेबायदिनो बेसेबां न' दङ जोंना माने बेफोरावहाय जोङो मोनफा मोनफा आलायनानै होयो आरो आरो जों लांगोनाफ्रावबो जों आलायो लांगोना खौ आलायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो मा होनो नोंथाङा जे बुंदों बेफोरबायदि जोंना एकसौ जौसे सथानिबो बारा जिहेथु मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनानै जेरै बे गंगार थाइसुरिफोर नोंथाङा जि जि बुंलांबाय बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोंङो बुथुमनानैहाय माने जयैनो संनानैहाय बिदिनो नखरनै नखरथामजों जों ज ज संलायलायनानै माने जों जानाय जायो आरो नोंथां
औ औ
बिदिनो जानाय जायो होमबा नोंथां नोंथाङा जिहेतु बुंलांदों माने बिराद मोजां मोनबाय नोंथांनिसिम। गोजोन्नाय थाबाय नोंथाङा जिहेथु बुंफोरथि बुंलांना
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय नों थां दे होमबा नोंथां ओ जों बेखिनियावनो दोनथनोसै उम